हेल' नोंथां खोनादोंना?
ओं
औ। ओ नोंथाङा दा मा खालाम मा खालामगासिनो?
औ दं आं नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
औ औ नोंथांजों आं एसे दावबायनाय दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा बिदिब्ला नोंथाङा
औ।
दावबायफेरबायना दावबायफेराखै?
औ दावबायफेरबाय नोंथां।
औ नोंथां बिदिबा नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरनो मोन खो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ ओ थिग बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि मानसिफोर ओ मानसि सुबुंफोर बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दावबायनाया ओ जेब्ला जों गोजान गोजान जायगा ओ जायगायाव दावबायनो लुबैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
सासे सुबुंफोरनिथ' दावबायनाया जेनेबा मुलि बायदिसो जालांबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
जों बिब्दिनो जेन'बा बिदिनो जोङो न'खरनिफोरजोंबो दावबायो आरो लोगोफोरजोंबो दावबायो आरो नोंथां। दा थिग बेबायदिनो जोंनि नखर न'खरनि सुबुंफोराथ' जेनेबा जोंनिया बारा सम होनो हाया नालाय खामानिफोर बांसिन मुखुब थायो नङा होनबा नोंथां? ओ बेनिखायनो जों ओ सम थानायावनो जोङो लोगोफोरजों आरो नोंथां।
औ।
दा बिदिनो ओ दावबायनाय बुंब्लाथ' जों बे दावबायनाय जागाफोरखौ जों बिदिनो जों जोङो मेगनजों नुवाबाबो जों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजोंनो जोङो मबाइलाव नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
जों जेरै गोजान गोजान गोजाननि जायगाफोरखौ जों ओ जों थांनानै नायनो हायाब्लाबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो नायनानै जोङो बे जायगासिम ओ दावबायनो थाङो आरो। दा थिग बेबायदिनो ओ दाब दाब ओ जों जेनेबा एसे जों जेनेबा ओ टेनसनफोराव थाब्लाबो एसे दुखु जाब्लाबो जोङो बिदिनो जायगा दावबायनो थांबा जों गोसोफोरखौ गोजोन मोनो आरो नो-नोंथां। ओ
औ औ नंगौ नोंथां।
बे दावबायनाया जाहैबाय ओ जों बे बोसोर गोदान समाव नोंथां बिदिनो जोङो औ ज' ज' ओ थांनानै जों लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो ओ औ जोंल' नङा बिब्दि ओ लावखार ओंखाम जाहैनाया गोबां गुबुन गुबुननि जायगानि सुबुंफोरा फैनानै बेयाव लावखार ओंखाम जाफायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिनो ओ जोङो बिदिनो जोङो दावबायनो थांब्ला जों ओ गोबां बाथ्राफोरबो मिथिनो मोनो नङा होमबा नों थां बिदिनो जों दाब दाब जायगायाव दावबायनो थांनानै जेनेबा बिसोर जेनेबा बिसिनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय आरो जोंनि ओ गाननाय जोमनाय आरो रायजो
औ औ नंगौ नोंथां, औ नोंथाङा ओ नोंथाङा मा ओरैनो मा मा जाय गायाव दावबायनो मोनखो?
औ ओ आङो थाङोब्लाथ' बिदिनो ओ सिलं, बिदिनो उखियाम, बिदिनो दारागाव सुकि बिदिनो भुटान ओ जायगाफोराव दावबायनो मोनबाय आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो जानो हागौ दावबायफेरबाय ओ नोंथाङाबो दावबायनानै ओ मााबायदि मोनो एसे फोरमायना हो
औ औ औ दावबायना नानै आङो जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय दावबायनो होनब्लाथ' जोङो
औ
बिदिनो आङो बांसिन माने ओम लोगोफोरजों दबायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ अमफाय अ बिदिनो जोङो दावबायनो थाङोब्लाथाय दावबायनो थाङोब्लाथाय जों बि बिदिनो ओ मिथियै बाथ्राखौबो जों मिथिनो मोनो आरो गोब गोबां गियान आरजिनो हायो आरो जोङो दावबायना दावबायोब्ला
नंगौ नोंथां ।
औ बिदिनो मोजां गाज्रि ओ सोर बबेनि सुबुङा माबायदि बिदि मा ओम मा खालामो मा जायो बिसोरो बोरै थायो लोङो जायो बेफोरबायदिनो जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरो ओ मोजां गाज्रि गियान आरजिनो हायो आरो नोङो। दावबायनो थाङोब्लाथाय औ
ओ बिदिनो ओ नोंथाङा ओ दावबायनो थांनाय समाव नख नखरनिफोर सुबुंफोरजों बांसिन दावबायनो थाङोना लोगोफोरजों बांसिन दावबायनो थाङो नोंथां?
आङो बांसिन लोगोफोरजोंनो दावबायनो थाङो आरो
औ
औ
बिदिनो नोंथाङा औ बिदिनो नोंथाङा दावबायनो थां समाव बिदिनो ओ मा मा जों ओ दावबायफेरो फेरखो नोंथां?
औ आंथ' ओ बांसिनानो बे स्कुटिजोंनो थांनाय जायो आरो स्कुटि बाइक बेजोंनो बांसिन दावबायो आरो ओ ओरैनो ओरैनोथ' जों कारफोरजों थाङो माने बांद्राय थांनाय जाया आरो कारजों
औ औ
खेबसे खेबनै बिदिल' थाङो ओमफ्राय बांसिनानो माने जोङो स्कुटि बाइक बिदिजों दावबायनो दावबायनो थाङो आरो बांसिन माने जोङो स्कु टि बाइक बेफोरजों दावबायनानै बांसिन मोजां नाङो आरो बेफोरनि माने औ औ औ औ बारहावा औ बेफोर बेखौनो जों माने बिनि बारहावा बिदिनो जों मोनलाङो नालाय आरो मोजां मोजां मोजां औ मिथि औ औ बि बिदि नुनो मोनो बेनिखायनो बांसिन माने स्कुटि बाइक बेफोरजोंनो दावबायनानै आं बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथाङा माबायदि जायो दावबायनानै मोजां
औ ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बिदिनो बिदि स्कुटि बाइकजोंनो बांसिन दावबायफेरबाय आरो नोंथां थां थिग बेबायदिनो जोङो ओ दावबाय ओ जों दावबायनो थांब्ला गोसोफोरखौ बांसिनानो मोजां मोननाय नङा होमबा नोंथां जों जोंथ'आ बिबदिनो जोंनि मानसिनि जिउ नालाय बेयावथ' जोंनिया जोबोद प्रब्लेम दुखु दाहाया थाखागोन नङा होनबा नोंथां औ जों बेफोरखौ दसे सम दोन्थ'नानै लाबो जों लोगोफोरजों दावबायनो ओंखारलाङो हाजो फारसे बे हाजो फारसे दावबायनो थाङोबा जों गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो बिदिनो हाजो हाला मिथिंगायारि महर बिफां लाइफां दैमा - दैसाखौ नुब्ला जों गोजोन मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नथां औ
नोंथाङा बिब्दिनो बोसोर गोदान समाव बिदिनो लावखार ओंखामबो जाफेरबायना नोंथाङा
औ नोंगौ नोंथां जाफेरबाय
औ बिबदिनो नोंथाङा लावखार ओंखाम जानानै थांनानै गोसोखौ माबायदि मोनो नोंथां
जों बिदि लावखार ओंखाम जानो थांब्लाथ' गोसो माने बिदि जोबोद गोजोननाय मोनो आरो रंजायो खुसि- खुसि जायो आरो जों माने माबाफोर दुखु दाहा थाब ब्लाबो जों बेखौ बावगारनानै जोङो बिदिनो रंजायो बिदि रंजानो थांनाय जायो आरो बिदि लावखार ओंखाम जानो थांब्लाथाय दावबायनो थाङोब्लाथाय जों माने दसे समनि दुखु - दाहाखौबो बावगारनो हायो आरो बि
औ आरो जोंनिया बे न'आव खबसे ओंखाम जासिग जानाय ज्राय लावखार ओंखाम जानायाव ओंखामा जोंनिया बा एसे ख'बसेबा बारा हाबो आरो औ - औ नोंथाङा औ औ नोंथाङा बिदि लावखार ओंखाम जाफेरनो थांनायाव नोंथाङा गुबुन- गुबुन मानसिफोरबो फैनाय नुयो नामा नोंथां?
नोंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि माने उ आ गुबुन - गुबुन मानसिफ फैनाय नुयो जेरै ओ हारसाफ बांगाल उ आरो गुबुन हारिनि ओ गुबुन हारिनि जेरै खासि, गार' बेफोरबायदि चेबेद गुबुन गुबुन हारिनि बेफोरबायदि मानसि फैनाय नुयो आरो फैयो ।
औ बिबिनो रावखार ओंखाम जानाय औ नंगौ जों बिगिनो लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव गोबां आ गुबुन गुबुन हारिनिबो फायनाय नुयो आरो नङा होमबा नों ओं औ सोरबाबा ओ फेमिलि जोया न'खर हिटिलावखार खाम जानो थाङो सोरबा लोगोफोरजों । ओ बिदिनो सोरबा सोरबाया ओ जोंनियाथ' बेनो ओ स्कुल कलेजनिफ्रायबो जोंखौ फोरोंगिरिफोरा लांनायखौ नुनो थाङो आरो आङो लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव बेयो जायगा नायनो लाङो । ओ नोंथाङाबो जानो हागौ बिदि ओ स्कुल कलेजनिफाय लावखार ओंखाम जानो थांफेरबाय नोंथां ।
ओंगौ नोथां आंबो थां फेरबाय बि कलेजनिफ्राय आरो बिदि लोगोफोरजों ओ मान
नोंथाङा बिदि ओ लावखार ओंखाम जानो थांफेरनायाव मादो ओ थांदोंमोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंथ' ओ लावखार ओंखाम जानो थांनायाव जोङो बि ओ जोंथ' माने कलेज-कलेजनिफ्राय सोंनाय जादोंमोन नालाय बेनिखायनो जोङो बासजो ओसो थांदोंमोन आरो औ बासजों थांनाय जादोंमोन ।
औ नोथां ।
औ । ओ बिदिनो ओ औ बिदिनो । ओ नोंथाङा बिदि लावखार ओंखाम जानो थांनाय समाव नोंथांनि कलेज एबा स्कुलनि फोरोंगिरियानो ओ दाव बायनो लांदोंमोन नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां जोंनि कलेजनि फोरोंगिरि सारमोनानो जोंहा दावबायनो लांदोंमोन।
औ ओ बिदि ओ नोंथाङा बुंनाय बाददिनो जोंखौबो जोंनि सार मोना कलेज एबा स्कुलनिफ्राय दावबायनो लांदोंमोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो ओ जोंखौ सारमोना बुङोमोन जे जेब्ला दावबायनो थाङो अब्लानो नोंसोरो बे लामाफोराव जेब्ला ओ जा ओ नुबोदो दों बे दावबायनो थांनानै मा मा नुबोदों बेखौ जोंखौ गोसोआव लानो होयोमोन आरो नोंथां।
औ औ आरो बेखौ माने औ लिरनानै लानो होयोमोन आरोना मा मा नुदों बेफोरखौ औ बहियाव
औ ओमफाय जेब्ला जोंना कलेजफोराव ओ स्कुलफोराव प्रजेक्ट फोरनि गोनांथि जायोब्ला जों लेरनानै बिगौ कलेजाव जमा होनो होयोमोन आरो नोंथां।
औ नोथां नोंथाङा बे दावबायनो थांनायाव मा मा ओ मा मा नुबोखौ बे बे दावबायनो थांनायाव मा मा नुबोनो मोनखो?
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' आं कलेजनिफ्राय दावबायनो थांनायाव बिदिनो आङो बिदिनोत दै बाज्रुमफोरबो नुनो थांदों आरो नोंथां दैबाज्रुम बिदिनो ओ लैथो एबा दैमा गुवार बिदिनो हाजो हाला मिथिंगायारि महरखौ आं बांसिन ओ नुनो मोन दों आरो नोंथां बाय थिख बेबायदिनो खायफाया दाव नो थांनाय समाव ओ बिदिनो मोनसे हुदा दङ बिदिनो सानद्राइब लिरनाय एबा दाइरि लिरनाय नङा होमबा नोंथां? बिदिनो दायरि एबा सान
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ? हेलौ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय दोनथनोसै होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।